खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों माने फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां औ नोंथाङा दसेसो मोननो हागोनना औ बिदिब्ला नोंथां माने नोंथांनि गामि ओनसोलफोराव माने बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा माने एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन अ दे बिदिब्ला आं बैसागु खौ माबायदि खुंनाय जायो बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै अब्ला जोंहा बैसागु होनोब्ला जोंनि बर'नि मोनसे
औ
बे रंजाथाइ फोरबो नङा बैसागुआ जोंहा मोननै मोननै थायो जेरै मोसौ बैसा गु आरो मानसि बैसागु आगोलफोराव बैसागुखौ बेबायदिनो ओ बेलेग सैमानि अमानि बे फोरबायदि खुंनाय जायोमोन ओ दायो समनि आं खालाव जोङो बेफोरबायदिखौ खुङाला सेनो डाइरेक मोसौनि बैसागु आरो मानसि बैसागु खौ जोङो लानाय जायो आरो ना ओ मै ओ बै मोसौ बैसागुआव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ बिबार मा बिबार हारि सारनानै जों बेखौ ओ ओम हांगारखौ थाव गोथांजों फुननानै जों बेनो फोथा होयो जेन ओ बिनियाव ओ बेखौ जेन ओ बे मोसौफोरखौ जेन जेबो
औ
मुसा लख्राफोरा ओरैबायदि जों बेबायदिनो हाग्रायाव हगारना हरो आरोना बेबायदिनो मोसौखौ जों बेबायदिनो बयबो जोंनिथिंजाय बेबायदिनो मोसौ बैसा सागुआव जों बयबो मोसौखौ थुखैनानै माला गानहोगोन फोथा होगोन बेबायदि खालामो आरोना बेबायदिनो मानसिनि बैसा सागु बेलायाव मानसिनि बैसागुनि बेलायाव बेबायदिनो ओ बयबो बर' आइजोफ्रा ओ बैसागु होनबाथाय जोंनि ओ बैसाग दाननि से अक्ट'आव जों मानसिनि बैसागु खौ फालिनाय जायो बेयाव गोरलै बिलाइ खिलिनायजों लोगोसे बेबायदिनो गोदान बो थोरखौ गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों बे बै रंजाथाइ फोरबोखौ जों फालिनाय जायो ओ बे रं बै सागु बोथोराव जों बयबो साफ्रोमबो बर' माहारिफ्रा बर' आइजो बर' माहारि साफ्रोमबो बर'फ्रा रंजा बाजायै फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बे फोरबो फालिनायाव गोबां बर' आइजोफ्रा गोबां दख'ना गोमो गान गाननायजों फास्रा गोजा सादु लानायजों ओ गस्ला गोजा गाननायजों गोबां समाय होनानै ओ बेबायदिनो रं जायो मोसायो बेबायदि आरो ना आरो फारसेथिं हौवाफोरा गामसा गाननानै गोथां गामसा गाननानै बेबायदिनो गस्ला होननानै खर'आव आर'नाइ खावखानानै बेबायदिनो खाम सिफुं लानानै
औ
बयबो बर' बिमाफोर गथ'फोर गिदिरफोर जयै जों बैसागुखौ बेबायदिनो न'खर न'खर जोङो जोंनिथिंजाय ओ मोसायो आरो ना आरो बेबायदिनो
नंगौ
जाय न'खर नखराव मोसानायजों जानो लोंनो थाखाय बेबायदिनो बेदर सोरबा सेरना हो गोन अमा बेदर एवनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे जुमायफोर अननानै होगोन बेफोरखौ ओस ओ मो ओ जानायजों लोगोसे बयबो रंजानानै बिसिनि न'खरनिफ्राय फैयो आरो आरो लोगोसे जाय न'खर न'खफोराव मोसाहैगोन बे न'खरफोरा अननायजों सोरबाफोर माइरं हरगोन आरो लोगोसे फैसाफोर हरगोन बे फैसाफोरखौ
औ
ज'नो जों बुथुमनानै जोंनिथिंजाय लावखार ओंखाम जायो आरोना ओं
नंगौ
बेबायदिनो आरोबाव जोंनिया बे बैसागु बैसागु फोरबोखौ आरोबाव बे गामिफोराव ओ खुंनायनि अनगायैबो आरोबाव जोंनि गामिफोरावनो आरोबाव मोनसे मोजां मोजां जौसांफोर बानायनानै बेयाव प्रग्रामफोर लायो जेरै बेयाव प्रग्रामाव मोसानाय मुसुरनाय लागोन कम्पिटिसन लागोन खन्थाइ आवरायनाय नाटक खिन्थानाय बेफोरबायदि मोजां मोजां कम्पिटिसनफोरखौ लानाय जायो आरो जायफोरा बेयाव कम्पिटिसनाव देरहायो बिसोरनो बान्था होनाय जायो आरोोना बेबायदिनो गोबां रंजा बाजायै बेबायदिनो माबायदि सम बारलाङो जों फात्ता मोना आरोना जोंनि थिंजाय बेबायदि रंजा रंजालु बैसागुखौ गोबां गोसोआव रंजानाय फैयो बैसागु फैसिगोन होनबानो बयनिबो गोसोआव रंजानाय फैयो मानो होनोबा बे बर'नि मोनसे गिदिर फोरबो बैसाग फोरबोआ ओंखायनो साफ्रोमनिबो गोजाव रंजाखांफैयो आरो दा नोंथांमोननि थिं बैसागो फोरबोखौ माबायदि खुं खुंनाय जायो नोंथाङा आरो दसे सम फोरमायनो हाबावगोन ना
औ जागोन नोंथां औ बिदिब्ला आङो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो आं एसे फोरमायना होनसै बिदिब्ला औ थिग बेबायदिनो जों माने जोंनि बैसागुखौ जोङो माने मोननै मुङै मिथिनाय जायो आरो जेरै मानसिनि बसागु आरो मोसौनि बैसागु बैसागुनि गिबि सान खौनो जोङो माने मोसौनि बैसागु होननानै बुंनाय जायो औ जोंहा मोसौनि बैसागु होनोब्ला जोंहा माने बैसानखालि जोंहा मोसौखौ माने फुङावनो थुखैनो लांनाय जायो जेरैहाय जोंहा बेफोरबायदि दिग्लथि आग्लथि बेफोरबायदि माखथि थाराय बेफोरबायदि होनानै औ माला सुनानै
औ
बेबायदिनो जोंहा फान्थाव हालदै गोथां बेबायदिनो लाव बेफोरबायदि बायदि बायदि होनानै जोङो माने बेखौ जोङो माने औ थुखैनो लांनाय जायो आरो जोंहा माने औ जोंहा बेबायदि जोङो जिगाबखौ माने अर सावनानै बेनि हांगारखौ माने जानाय थावजों जों गलायनानै बेखौ औवानि हासुंजों जों माने मोसौनो फथाखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा फोथाखौ होखांनायनि उनाव जोङो न'निनो फख्रि एबा जोङो औ एसे माने माने एसे जानगारनि माने न' खाथिनि दैमाफोराव जों माने मोसौखौ थुख नो लांनाय जायो आरो नों दां औ बेनिफ्राय जोंहा बे मोसौखौ ना लांनायाव जोंहा मोनसे ओरैबायदि खुगा सल' दङ जेरै जोंहा लाव जा फान्थाव जा माने बोसो बोसोर बोसोर जोंहानि मोसौआ बारायबाय था होनलायनाय बिदि मोनसे दोंलायो आरो नोंथां औ
औ औ औ
खोथा खोनादोंना औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा मोसौखौ औ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंहा माने बेबायदिनो मा होनो लायो जोंहा दिंखिया गोखा गोखै बेबायदि खाना लाबोफायो आरो नोंथां
औ औ औ
औ जोंहा माने बैसागोआवथ' जोंहा माने बेफोरबायदिनो गोखा गोखै बेबायदिनो हाग्रा बंग्रानि माने गोखा गोखै नागिरनानै जायो नालाय जेरैहाय जोंहा एक्स' आदथा बिदनामा दङ होनलायलाङो औ बेबायदिनो जोंहा बेलासि जायोब्ला जों मोसौ सावनाय जि जि जोम गोदान महरै जोङो माने मोसौनो फागा गोदान होनाय जायो आरो नोंथां औ बेलासि जायोब्ला जोंहा बेबायदिनो धुप धुना लानानै बेबायदिनो जिगाब लानानै बुध प्रसाद लानानै जोङो मोसौनि फागाखौ जोङो बावनाय जायो आरो नोंथां औ बिनिफ्राय जोंहा नैथि सानखौ जोङो मानसिनि बैसागु होननानै मिथियो जेरैहाय जोंहा मानसि बिदिनो बैसागुखालि माने जोंहा न बर'नि न'खर न'खर जोंहा माने बाथौ फुजा होनाय जायो आरो औ बेबायदिनो बै सान खा खालिनो जोंहा माने गोथैसिफोरनिबो जखाय गोथार बावनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो जोंहा आरोबाव बेबायदिनो जोङो नुनो मोनबावोदि उन्दैफोरा गोदोरखौ खौ खुलुमनानै बोर लानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो नों
मोनो नंगौ नंगौ नंगौ
औ औ जोंहा बैसागोआवथ' बेफोरबायदिनो गोबां गोखा गोखै जायो जेरैहाय दिंखिया फर खुंखा बेफोरबायदि बायदि बायदि दं आरो नोंथां औ बे बेखौ जोङो माने औ बेफोरखौ जोङो माने बे मानसिनि बैसागुखालि जोंहा माने अमा बेदरजों जानाय जायो आरो नोंथां औ औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि अमा बेदरजों जों थालिर फस्ला दिंखिया बेफोरबायदि होनानै एवना जायो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोंहा थाम औ थामथि सानखालि जोंहा माने बेबायदिनो गासैबो माने गामिनि ज' ज' गथ' गथ' थाय बोराय बुरि जोङो माने औ मोसानो ओंखारलाङो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा नोंथाङा बुंलांखादों जेरैहाय जोंहा आइजोफोरा दख'ना गोमो गानो होननानै औ बेबायदिनो जोंहा खाम सिफुं जथा लानानै माने बर' आइजो बर' आइजो एबा लाइमोनफोरा एबा हौवाफोरा बेबायदिनो गानफब जोमफब माने खाम सिफुं जथा लानानै औ गामि सेर सेरनि गामिफोराव जोङो बे बैसागु मागिनो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा बे मागिनो थांनायाव सोरबा अनोब्ला जोंहा बेबायदिनो जौ सेरेब बेफोरबायदि बेदर सेदर बेबायदि एवनानै होनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
औ बेबायदिनो जोङो माने गोदोहायथ' जोंहा बैसागोखौ जोङो से दान सिमलास फालियो होननाय खोनादोंमोन जोङो औ
औ औ
औ नाथाय जोंहाथ' जोङो दा बैसागुखौ जोङो स्नि सानल' खुंनाय जायो नोंथां औ जोंहा माने जोंहा औ बैसागोआव जोङो माने बेफोरबायदि साहाफोरखौ जोङो बांद्राय माने बाहायनाय जाया। जोङो सोरबा आलासि उलासि फैयोब्लाबो मानि जोङो सखाय सेरेबखौसो जों बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागुआव लोंलाय लोंनांगौ होनलायनानै जोङो माने बे माइब्रा बिदैफोरखौ माइब्रा माइफोरखौ जोङो माने बेबायदिनो मा दान मोननै दान मोनथाम सिगांनिफ्रायनो जोङो माने ओ मा होनो फिसिना दोनखानाय जायो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदि बैसागोआव जोंहा माने बेदरफोर बे बिदिनो दिंखिया फस्लाफोरजों बेदर एवनानै माने बे जखाय गोदै लोंलायनायफोर खौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
औ औ बेबायदिनो जोंहा मोसा मोसा स्नि दान स्नि सान मोसानानै जोंहा बेबायदिनो जोङो लास्ट दिनखालि जोंहा गामिफोराव मोसानाय जायो आरो नोंथां औ गामिफोराव मोसानाय जों ओरैबायदि नुनो मोनो जि जोंहा गामिनि मोसानो फैदों होनना रंजानाय खुसियैनो माने गोबां बेफोरबायदिनो जो माने जखाय संना समुमाय संना दोननानै माने बेबायदिनोसो माने सो दौसे जो दौस दिहुनना होनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो जोंहा माने बे मोसाखांनायनि उनाव बेफोर मागिनानै मोननाय माइरं फैसाफोरखौ जोंहा ज'नो लावखार ओंखाम जालायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंहा औ बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लाय रायज्लाय समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांजों रावरायना सावरायना गोजोननाय मोनबाय
गोजोननाय मोनबाय औ बेबा गोजोनथों गोजोनथों दोनथ'सै ना
औ दे बिदिब्ला नोंथां